हेलौ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना
अ आंथ दा ओरैनो फ्रियावनो जिरायनानै बिदिनो बार जा गासिनो नोंथां ओरैनो दङ नोंथां नोंथाङालाय दायो मा खालामबाय दङ
आंबो दायो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां अब्ला ओ अब्ला नोंथांजों आङो मोनसे टपिकनि बागै सावरायसै ओ नोंथाङा जे जेनबा ओ मेला मेला होननानै बुङोबाथ जों मिथिखायो अब्ला नोंथाङा माने गोदोनि गोदोनि मेलानि ओमफफ्राय दानि मेलानियाव मा मा सोलायबोनायखौ नोंथाङा नुनो मोनखो ओमफ्राय बिदिनो माने मेलायाव सुबुंफोरा मानि थाखाय थाङो ओमफाय बेयाव जेनेबा मा मा नुनो मोनो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ जागोन नोंथां। गिबियावनो गोदोनि मेला। आरो दानि मेला माने गोबां फाराग बेखौ नुनो मोनबाय आरो ना गोदोनि समाव बिदिनो मेला होननानै बुङोब्ला माने गोदोथारनि समाव माने मेला होननानै बुङोब्ला बिदिनो जोंहा मानो मानो होनबा खाथि खालाफोराव माने मेलाफोर जानाय बेफोरखौ नुनो मोनोन आरो ना माने गोदोनि मिलाया एसे आलादा होननाय बेखौ खोनानो मोनदोंमोन। ओ गोदोनि मेलाव बिदिनो सुबुंफोरा माने गावजों गाव न'खरजों माने ज' ज' थांलायनानै मेलाखौ जाहोयोमोन। बे मेलायाव माने गोबां रोखोमनि बिदिनो खेलाफोर बा जा जानाय लोंनायफोर बा बायदिसिना गाखोग्राफोर बा नुथायफोर बेफोरखौ माने नुनो मो मोन आरोना गोदोनि समाव बिदिनो मा होननानै बुङो गोदोहाय माने जोङो बांसिनानो बिदिनो जुलाफे फाननाय नेमखि खाथा नेमखि फाननाय बिदिनो जाग्रा लादुफोर बायदिसिना फाननाय बेफोरखौ माने बांसिन नुनो मोनोन आरो ना। आरोबाव बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ सार्कासफोर माने गोदो समाव माने नायनो थाखाय बांसिन आरोना माने गोदोनि स समाव बिदिनो खेलाफोरा माने गोदो समाव माने खेला बांसिन बांसिन जोङो खेलाफोरखौ नुनाय जायामोन आरोना गोदोहाय जोङो बांसिनानो बिदिनो नु जेनेबा डान्सारफोर डान्स खालामनाय बा मोसानाय बेफोरखौ माने मोनसे थुरिं सिङावहाय माने बानायनाय जायोमोना जायनि जाहोनाव माने थुरिं सिङावहाय माने मोसानायखौ नायनो थाखाय जोंहा बायेरायाव मानि टिकिट काउन्टार थायोमोन आरो ना जायनि जाहोनाव माने टिकिट लानाय जायोमोन आरो ना बे टिकिट काउन्टाराव माने बे मोसानायखौ नायनो थाखाय सुबुंफोरा माने टिकिटखौ लानानै माने बै मोसानायखौ नायनो थाङोमोन ओ जायनि जाहोनाव माने सुबुंफोरा बे टिकिटखौ नाय टिकेटखौ लाखांनायनि उनावसो माने बै थुरिं सिङाव हाबनानै बे टिकिटखौ नायनो माने मोसानायखौ नायनो मोनोमोन आरो ना। बिदिनो जोंहा गोबां समाव बिदिनो बांसिनानो टिकिटखौ खोनानो मोननाय बायदिबा जोङो बाजि द'जि बेफोरखौ लानाय जायोमोन आरोना गोदोनि समाव। बा खमथार लानायबो जायोमोनना नैजि थामजियावबो मोननाय जायोमोन जायनि जाहोनाव माने जोङो मोसानायखौ नायनो मोनोमोन आरो मोसानायजों लोगोसेहा बिदिनो गोदो समाव बांसिनानो जोंहा दुलियाव माने गारि सालायनाय होनो जायखौ खोनादों ना नोंथां?
औ औ नोंथां खोनादों।
औ माने दुलियाव माने दुलि सिङाव गारि सालायनाय बा बाइक सालायनाय बा खार सालायनाय बेखौ नुनो मोन मोनोमोन आरोना माने जोङो दुलि होन नानै बुंङा माने जेनेबा माइ दोन्रा जेनेबा माइ दोनग्रा सिङावहाय माने गल जायोना। बेबायदि माने जोङो सिङावहाय माने दंफांजों माने सोरगिदिं बेंखनजोबनानै माने गोजौहाय माने जिरायग्रा बा नायग्रा बेखौ दोनोमोन आरोना माने गोजौ समाव माने गोजौ माने गंनानै नायग्रा बेखौ दोनोमोन आरोना आर माने बे मटर साइकेलजों माने सासे सालायग्रा मानसिया माने मटर साइकेलजों बे दुलिखौ माने गोबां सम गिदिंखां गिदिंयोमोन आरोना आरोबाव बेखौबो माने मा लानाय जायो माने बेखौ नायनो थाखायबो जोंहा टिकिट लानाय जायोमोन आरोना।
औ।
नाथाय मा खालामदों माने गोदो समाव बेफोर माने जोङो जानाय लोंनाय बिदिनो मेथायाइफोर जानाय बा लादुफोर बा फिथा सौरायफोर जानाय बेफोर माने गोदो समाव बांसिन जायोना बिदिनो गय मिस्थि फा जानाय बेफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन नाथाय आथि खालाव मा जादों बेफोरो सोलायनानै माने आथिखालाव बिदिनो गिदिर गिदिर नागा थलाफोर बिदिनो ब्रेक डेन्सार फोर बिदिनो मेला मोनसे बानायनो थाखाय माने जोंहा मेला खाउ नताराव माने मेलाखौ बानायनो थाखाय मोनसे टेन्डार लायो जायनि जाहोनाव माने गोबां लाख लाख फैसाबो थांनाय जायो आरो ना। जोंहा बिदिनो मेलायाव माने गोबां रोखोमै नाखाराथलाफोर ब्रेक डेनसारफोर बिदिनो जोङो हाबजेननायनिफ्रायनो गेटनिफ्रायनो माने जोंहा माने गेटखौनो माने गोबां रोखोमै साजिनाय जायो आरो ना जायनि जाहोनाव माने गेटखौ समायना बानायो आरोबाव जोंहा मेला सिङाव हाबलांनाय लोगो लोगो जोङो गिबियावनो माने जाग्रा लोंग्रा नुयो आथिखालाव माने गोबां रोखोमनि जाग्रा लोंग्रा गला गिदिर गिदिर बानायो जायनि जाहोनाव बेजोंबो गोबां रां खामायनो हाया आरोना आरोबाव बिदिनो जोंहा खेला सिङाव हाबथारलाङोबा जोंहा आथिखालाव मा होननानै बुङो जोङो दावदै खेला दाउदै खेला साबुन खेला बिदिनो थाव खेला बेखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो ना आरोबाव मा होननानै बुङो दाउ खेलाफोर होनाय दखना खेलाफोर होनाय थोरसि लथाफोरखौ माने खेलायाव होनाय माने मोनसे सोरखि ओ सोर खिथायो आरोना जायनि जाउनाव माने नाम्बार होयो बे नामबार थारमाने मोनसे प्लेद बर्दाव माने बेखौबो नामबार होयो माने सोरखियाव फिदिंनाय नाम्बारजों बे खाथायाव लिरना दोननाय नाम्बारजों माने मोननैजों माने मिलालायोबा माने जोङो बैयाव होनाय मोनसे मुवा बा बुस्थुखौ जोङो मोनबोनो हायो आरो ना बिदिनो जोंहा माने दा आथिखालाव माने बायदिसिना रोखोमै माने बे बेफोरबायदि ओ मेलाखौ खुंबोयो आरोना आरोबाव जोंहा माने मा होननानै बुङो बेखौ माने बेफोरखौ बायदिसिना खेलायावबो बाहायनाय जायो जेनेबा आथिखालाव गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर खेलाफोर होयो जेनेबा थाव साबोन थाव साबोनानो माने आथिखालाव गोबां डेभेलप जानाय मोनबाय आरो ना माने बेफोरखौनो माने गिदिर गिदिर खेला होनाय बेफोरखौ नुनो मोनो मोनसै आरोना आरोबाव जाग्रा द माने गोबां रोखोमै होनखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां अब्ला नों बा नोंथांनि मोन्दांथिनाय बा मिथिनाय मेलानि सोमोन्दै एसे फोरमायदो नोंथां
ओ बिदिनो मेला होननानै बुङोबाथ जोङो मिथिखायो नोंथां मेलायाव मेलाया बांसिन जोङो मोनायाव जायो होनना मिथिखायो जोङो मेलाखौ बिदिनो मेलाया गोबां रोखोम थायो बिदिनो दुर्गा फुजा लोखि फुजा कालि फुजा गनेस फुजा बिदिनो माने गोबां गोबां थायो आरो देवल होननायबो थायो ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो लोखि फुजाबाबो कालि फुजाबाबो माने आल माने मेलाया बेनो जायो खिन्थु मुरथि जेनेबा जोङो मेलाफ्राव मुरथि फुजिनाय माने बेफोरखौ जों फुजि नाय जायो बेफोरबायदि जा सिबिबोनाय फुजिबोनाय माने बेफोरो गोदोनिफ्रायनो फुजिबोखायो बेखौथ जोङो नुबोनो मोन्दों नाथाय जा मेला माने आथिखालाव ओ जा साजायनाय ओ बायदिसिना साजायनानै जेनेबा मेलाखौ बानायनाय माने बिदिखौ गोदो समाव नुनो मोननाय जायामोन गोदो बिदिनो मेलाफ्राव माने मेलाफ्राव ज' ज' फैनानै बिदिनो मुरथि जेनबा मोदायफोरखौ खुलुमनाय बिदिनो खुलुमनानै गावजों गाव सनमान लानाय मानाया मानिे बेफोरखौल नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव मेलायाव फैनाय ओ फैयो होननानै बुंङोब्ला जों बांसिनानो बेरायनो फैनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो सोरबाबा लोगोजों फैनानै बेरायफैनाय। सोरबाबा बिदिनो न'खरनि मानसिफोरजों फेमिलिजों फैनानै बेरायफैनाया गोबां माने इन्जय लाबोैयो आरोखि ना बिदिनो मेलायाव माने ओ मेला होननानै बुङोब बिदिनो मेलायाव जों गोबां साजायनायखौ नुनो मोनो बिदिनोहा माने नुफेरै जिनिसफोर बेफोरखौबो जों लाबोनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो मेलायाव जोङो नुनो मोनो नाखाथला ब्रेक डेन्स आ बिदिनो ट्रेन ओमफ्राय बिदिनो ओन्दैफोरनिओ ट्रेन जुलाओ माने गोबां दुगैग्रा सुइमिं बिदिफोरबायदि उन्दैफोरनिओ ओमफ्राय बिदिनो गोबां बायदिसिना लाबोनायखौ जों नुनो मोनोना। बिदिनो नाखाथला होननानै बुङोबा जोङोओ नाखाथलाया उन्दैफोरनि जा उन्दैफोरनिखौ लाबोयो गिदिरफोरनिखौ लाबोयो बिदिनो नाखाथ'लाया जोबोद गोजौ जायो बेफोरखौ जोङो लहाजों बानायनायखौ नुनो मोनो। माने नागाथलाखौ जोङो गाखोनानै मानि गोसो गोजोन फैनो हायो माने ओ। इन्जय लाखोयो सोरबा सोरबा नागाथला गाखोयो सोरबा ब्रेक देन्सफोर गाखोयो माने बेफोरनि टिकेटा ओ माने आलादा आलादा जायो आरोखि ना बेफोरनिया औ एबा जेनेबा अबावबा ओन्दैफोरनि टिकेट जेनेबा नागाथला फिसा बेफोरनि टिकेटआ फिसासिन जागोन माने एसेबां गिदिरसिन जागोन एसेबां दामसिन जायो बिदिनो माने ओ जों सोरबाफोर इन्जय लानो फैयो बिदिनो नागाथला ब्रेक देन्स ट्रेन माने बेफोरबायदि सोरबा। गाखोफैयो बिदिनो बेजों लोगोसे ओ सोरबाबा मेलायाव सोरबाबा बायदिसिना लांनो फैयो सोरबाया फैसा खामायनो फैयो आरो बिदिनो बायलाय फानलाय बावबो बिदि जानायखौ जों नुनो मोनो ओ। बिदिनो सोरबा दावदै खेला होयो बिदिनो साफुन खेला थाव खेला ओमफ्राय बिदिनोओ सोरबा गस्ला दखान फानफैयो देलायग्रा, खिलिब बायदिसिना जि जोम बायदिसिना गोबां फानफैयो सोरबा गोजां बोथोरनि गोलोम बोथोरनि सोरबा सेन्देल, जुथा जेरै जानाय मेथाइफोर सिंग्रा, मम, चावमिन काता नेमकि जेलेबिओ मानि गोबां बायदिसिना जाग्रा जाग्रा गाननाय-जोमनाय देलायग्रा गोबां बायदिसिना फाननाय खौ जों नुफैनो मोनो मेलायाव बिदिनो दावदै खेला होननानै बुङोबा जों दावदै खेलाखौ मारै खालामो होननानै बुङोबा बिदिनोओ बिदिनो नाम्बार थायो बिदि नाम्बारा माने नाम्बारखौ फिथिंनायाव जेनेबा जा नों बे नाम्बाराव होदों अबे नाम्बाराव होदों माने बेयाव होयोब्ला माने मोननाय माने जोंनि कास्टमारफोरखौ इन्जय खालामहोनाय माने खुसि खालामनायो सोरबाबा बाव दाउ खेला गेलेनो हांसो खेला गेले गेलेनो बेफोरबायदि गोबां खेला गेलेनो होननानै फैयो इन्जय लाफैयो ओमफ्राय सोरबाबाओ रां आरजिनो थाखाय खेला होफैयो जेरैयो लोगोसे खेला होनायजों लोगोसे गाननाय जोमनायनि बेलायावबो बिदिनो गुदुं गुदुं सि बायदिसिना फान फैनानै मानै गावनि गोनांथि जानाय जेनेबा रांनि गोनांथि जायो आथिखालावथ' नोंथाङानो मिथिखायो आथिखालाव गोबां रांनि रांनि थाखायसो गोबां सुबुंफोरा बायदिसिना फालांगि खालामनाय मानाय बेफोरबायदि खालामो होननानै। बिदिनो ओ सोरबा जि जोम फानफैगोन सोरबा जानाय लोंनाय बिदिनो मम सावमिनफोरखौ सावनानै फानफैनाय माबा बेलुना सोरबाबा बेलुन फानफैगोन सोरबाबा देलायग्रा बायदिसिना गेलेग्रा उन्दैफोरनि माने गोबां बायदिसिना जिरादफोर फानफैयो आरोना बेफोरखौ ओमफाय सोरबा बायगो सोरबा फानगोन। माने बेफोरनो बायग्राफ्रा बायसै ओमफ्राय बिदिनो फानग्राफ्रा फानसै बिदिनो बायग्राफ्रा बिदिनो ओ गावनि नांगौ जिनिसखौ सोरबा बायगोन ओमफ्राय बिदिनो फानग्राफ्रा बिदिनो रांनि गोनांथि जायो नालाय ओ रांनि थाखायनो फानफैयो बिनि थाखायनो माने ओ गावनि जिनिसफोर ओ जेनेबा गाव माखौ फानो बेफोरखौ फानफैयो सोरबाबा मैगं-थाइगंबो फानफैनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो ओमफ्राय गय फाथै बेफोर बायदि माने बिदिनो मेलायाव जों गोबां ओ इन्जय लाफैनो हायो आरोखि ना। बिदिनो मेलाखौ जोङो बिदिनो दुर्गा, कालि फुजा माने गोबां मेलाफोराव जोङो नुयो बिदिनो बे मो-मेलाफ्रा बांसिनानो गोजां बोथोराव जायो गासिबो। बिदिनो दसे सप्तासे एखमबा अबेबा मिलाया हप्थासेनि उनाव जायो अबबा मास मोनसेनि उनाव जायो बिदिनो मानि गोबां आलादा आलादा बिदिनो मानि मिलाया जालांबाय थायो आरोना बिदिनो लाइन लाइन लाइननो ओ जोङो बेफोरावबो बेरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनो। बिदिनो अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां ओ। सावरायनायखौ बावनो दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां?
जासिगोन नोंथां दे।
औ दे होमबा नोंथां।